अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ।
उम। दा जोंहा मोनसे टपिकनि सा टपिकनि सायाव राय रायलायसै आरो ना।
औ जागोन दे।
उम मा होनो गाननाय जोमनायनि सायाव बर' हारिनि
औ जागोन दे।
औ दा नोंथांमोनथिं मा होनो जोंनि बे बर' हारिनि बेखौ बोरै बानायनानै बोरै गानो बेफोरखौ एसे
औ नोंथां औ नोंथां औ जोंनि बर' हारिनि होनोबाथ' जों गिबियावनो दख'ना होननांसिगोन दख'ना आरो गानग्रा गामसा। जों मेम बांसिन बेखौ खौनो बाहायखायो बर' उम होनोबालाय जों गामसा दा जों दख' दख'ना बेनो फास्टावखा। जों गिबियाव गामसा बा दख'नाखौ रायलायनोग्रोंनो थाङोबा जों गिबियाव खुन्दुं बिदि बायदि रोखोमनि नांग्रोगौ खुन्दुं बिदिनो आंबो बारा मिथिया आं एसे फोरमायना होनोसै नोंनो। जों गिबियाव खुन्दुं गोदोहाय एम फौनिफ्राय खुन्दुं लानाय जायोमोन जों, जे एम्फौ लाथा जे होनो जोङो एम्फौ लाथा बेखौ जों फिनाय जायोमोन। बेखौ फिनो थाखाय जोंनो इन्दि बिलाइ जों जाहोनाय जायोमोन इन्दि बिलाइखौ जोङो जाहोना नै एम्फौखौ फेदेरग्रोनानै जों एम्फौखौ फेदेरनानै जों एम्फौखौ बे एम्फौखौ जों जानायबो जायो। बर'आव बर' सुबुंफोरा गोबां बर' सुबुंफोरा जायो बेखौ जोंबो जायो इदिनो जों जागो जानानै बेखौ माने एम्फौखौ बखनानै गिबियाव जों बे एम्फ फौखौ बखनानै बे एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो जों खुन्दुं बानायनाय जायो, आरो बे खुन्दुं बानायनायनि प्रसेसखौ बुङोबा जों खुन्दुंखौ जोङो दै गुदुङाव रुना लानाय जायो नामाथाय नोंथां। दै गुदुंङाव रुना लानानै जों बेनिफ्राय खुन्दुं बहननाय जायो। बेखौ खुन्दुंखौ बे खुन्दुंखौ मा होनो आं बेखौ बारा गोसोआव फैयासै। ओ बेनिफाय बे खुन्दुंनिफ्रायनो जों दख'ना बा गानग्रा गामसा बिदि बानायनाय जायो आरो नोंथां बे खुन्दुंखौ जों खोनानाय बायदिबा दाम गोसाबो होनना मिथियो। जों हाथाय बाजाराव बायनो थाङोबा गोबां दामाव फाननायखौ नुनो मोनो। जों बर' सुबुंफोरा बेफोरखौ फाननायखौ नुनो मोनो जों गोबां हाथाय बाजाराव बेफोरनि खुन्दुंफोरखौबो बायना लाबोनानै जों नफोराव बा जोंनो गावनो बानायनानै जों नफोराव दख'ना बा गामसा बिदि दानानै जों लु बानायना लानाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां जोङो। बियाव गामसाखौ माबानो थाखायथ' जों बिदिनो गिबियाव सोमनानै रुग्रोनाय जायो नामा ओ सोमनाय जायो नामाथाय दैयाव गिबियावनो सोम खुन्दुंखौ सोमना लानानै जोङो बिदिनो जोङो फोरानो खोमा सोमना लानानै गिबियाव फोरान गोरना लानानै आरामनो बेखौ जोङो मा होनोमोन बेखौ सोंग्राया बर' हारिनि सोरखि ना मा होनो बेखौ नोंथां बेखौ सोरखियाव जोङो फाननाय जायो खोमा फोरानखांनानै जों आराम साफा खालामनानै बेखौ जों खिरखियाव फानना लानानै बेखौनो जोङो जि सोंनानै जिखौ जों जि दानाय जायो आरो नोंथां। आं बिनि बागै बारा मिथिया नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो मिथियोबाव नोंथां औ।
आंबो नो एसे बांद्राय मिथिया माने गोदो आं खोनानो मोनदों जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां जिदायोमोन आरो। बे जि दानाय जानो गोबां आगर थायोमोन। अबा हाजो आगर दिं। खेलबार आगर थागेद बिबार आगर। फारौ मेगन आगर मा होनो गोबां रोखोमनि आगरजों जोंनि बर'आइजोफ्रा दखनाखौ। गानोम दानानै गानोमोन आरो गाव गावनो गोदो गोदाय साब साब फ्रोमबोनि नखराव इसानसालि होनना थायोमोन। मा होनो बाय बयबो बराय। जोफ्रा। गावनो दानानै गावनो गानो आरो गामसाखौ हौवाफोरनो दानानै गानहोयो। नाथाय आथिखालनि दिनाव। जों बेफोरनि अनजिमाखौ गोबां खम नुनो आरो। जि दानायफोरखौ। गोबां नखराव जों नुनो थांला जि दानाय होननाय। दा मेसिन। फैबाय। बिगियानारि जोंनि साननायजों मेचिन दिरुनानै मेसिनजोंनो बानायनानै दसे खम समनि गेजेरावनो मोनसे दखनाखौ बानायनानै गानो आरो। माने जोंनि थिं बिदिखौ नुनो थांबाय आरो। जोंनिथिं माने गुबुन गुबुन हारियाबो। बेफोरखौ मा होनो बायनानैसो जोंनो बरफोरनो फानो आरो। माने बिदि मेचिनजों बानायनो। जों गोबां नुनो मोनो बरफ्रा माने बेफोराव माने गोसो होला आरो। गाव गाव दानानै गाव गाव गाननायनि गोबां रोखोमनि दखनाखौ। नुनो मोनो। माथा बबेबा दाम गोसानि दखना बबेबा दाम खमिनि दखनाफोरखौ आरो। जोंनि गान्नायाथ। बर' हारिनि गायनायफ्राव दखना जाहैबाय। जों बिदिनो। दखनाफोरखौ मोनसे सम एबा मोनसे बोथोराव मा होनो बैसागु बोथोरफ्राव बिदिनो गोमो गाननानै बयबो बर' आइजोफ्रा मोसायो हौवाफ्रा गामसा गोथां गस्ला गुफुर बिदिनो आरनाय गस्लाबो दासान्दि सोलिगासिनो दं आरो गोदो गोदाय आर न बस्था होननाय गैयामोन। बेबायदिनो। उम। दा बैसागुआव आरनाय गस्ला गाननानै मोसायो गोबां समायना नुयो मा होनो गोबां बर'फोरनि आइजो बर'फोरनि दखनायावबो आगर एरफ्रबनाय मा होनो गोबां रोखोमनि लानानै नुयोमोन आरो दा नोंथांमोन थिं दखनाफोरखौ माबोरै दानानै गान मा होनो गानो दासान्दि।
दासान्दि बुंनो औ नोंथां दासान्दि बुंनो थाङोबा थ जों गामि खाथि खाला बा जोंनि गामि बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलावनो बुंगोन आं। जोंनि ओनसोलाव बेबायदि नुनाय नुनो थांला माने बिदि दखना दानानै गावनो गाव दानानै गारनाय बिदिखौ नुनो थांला। गोदो जोंनि आबै आबौबा जोंनि आइ आफा फामोनहा दाना गान्नाय जि नुबोदोंमोन दा आइ मोनहाबो समनि आंखालाव दा बिसो सोरबो दानायखौ बिसोरखौबो दानायखौ नुनो नुनाय जाला। बेनो समनि आंखालाव दा गोबां सुबुंफोरखौनो ओ बेफोरबायदि दानायखौ नुनो थांला दा गोबां मेसिन इदि मेसिनजोंनो दानायखौ जों गाननायखौ नुनो मोनसै जोंनि हारिफोरा बिदिनो गोबां दानायखौ खम खालामलांबाय। गोबां खमसै नुनायखौनो नोनो थांला। दा जों गोबां रोखोमनि मेसिन ओंखारबाय होननानै खोनानो मोनो जे जोंनि बर' हारियाव जों दखनाखौ गाव दालायालासिनोबाबो मेसिननिफ्राय दाहोनानै बाबो मेसिनजों दाहोनानै बा मेसिनजों आगर एरहोनानै गाननायखौ नुनो मोनबाय थिग बेबायदिनो गामसाखौबो बेबायदिनो ओ दानायखौ नुला सम सम सोरनिबा नखर मोनसे मोननै बा सोरनिबा नखराव जों गांफा गांनै दानायखौ नुनाय जायो सम दाबो गामसाखौ थिग बेबायदिनो जोङो आरननाय गस्लाफोरखौबो मेसिनाव बानायनानै बा मेसिनाव दाहोनानै जों गाननाय नुनो मोननाय जायो सिगांहाय गोदोहाय जों आरो बुङोबा दाथ जोंनि गथ'फोर बा जोंनि बिनानावफोर उन्दै उन्दै बिनानाव बिसोरखौबो जों गाननाय नुनाय जायो दखना जा मेसिनजों बानायो बा मेसिनजों बानायनानै गानहोनायखौ गामसा बिदि बायदि रोखोमनि बायनानै मोननाय बिदिनो जों नुनाय जायो दानि जुगाव गोदोहायथ बेफोरबायदि गैयामोन नङा होमबा नोंथां दा थिग बेबायदिनो जोंनि ओ जों बे गामसा जि दानानैबो सिगां रांखान्थि आरजिनायखौ नुनाय जायोमोन दाथबिदि गैला नोंथाङालाय बेफोरनि बागै मा सानो नों एसे ओ बे मेसिन बा बिदि दानानै फाननायखौ माबायदि सानो नोंथाङा एसे बेफोरनि बागै फोरमायना होदो दे।
मानो होनबा आं एसे मा होनो गाज्रि लामायाव नुदो आरो बिदि मा होनो मेसिनजों दानानै गानबाय थानायखौ। मानो होनबा बेफोर जोंनि बर' हारि नि मोनसे मावनांगौ हाबाना। बेफोरखौ जों मिसिनजों दानानै गावबा गाव रोंगौथिखौ जों खोमाना लानो हमदों। गोदोनि बायदि दानायफोरखौ गोदोनि दानाय माने आसार खान्थिखौ जोंनि बर' हारियासो खोमागासिनो दं आरो। दा बे जों नुनो थांङो दि मेसिनजों दानायाबो गुबुन हारिफ्रासो दायो।
औ औ
बर' मानसियानो बेफोरखौ माने मिसिं खौ लानानै दाया आरो माने गुबुन हारिनोसो माने गुबुन हारियासो दानानै फानलायो गोबां प्रफिट मोननो हादों गुबुन हारिया ना ना जोंनि बर' हारिया बेफोरखौ माने मावाखै आरो माने गुबुन दानाय गुबुनखौसोखा गुबुन दानायखौसो गाननो हमदों आरो गुबुन बेलेग जाथि दानाय खौसो नाथाय जोंनि बर' हारिया मा होनो गाव गाव दानानैबो गाव गाव दाना मा होनो गाननो हायाखै आरो मेचिनजोंब्लाबो बेनिखायनो आं एसे मा होनो गाज्रि लामाखौ मोनो आरो जोंनि बेनि थाखाय
औ औ
नो गोदोनिफ्रायनो बेफोरजों मा होनो सोमोन्दो दंमोन दानाय इसानसालिजों गोबां नख'रावनो गाबा गाव इसानसालि थायोमोन दसे समब्लाबो दायोमोन आरो नाथाय जोंनि बर' आयजोफोरखौ नुनो थांला आरो बेबायदि दानानै गाननायखौ दं सासे सानै नाथाय गोबां खम आरो ओ बे बेबायदिनो ना ओ जोंनि बर' हारियाबो गोदो मा होनो दानानै फाननो हायोमोन हाथाय बाजाराव आरो गुबुननो सा मा होनो साप्लाय खालामनो हायोमोन गावखौ नख'राव दानानै गुबुननो हरनानै फानहैनो हायोमोन गोबां बेसेन मोनोमोन दानानै फाननायावबो नाथाय जों बेबायदिखौ नुनो थांला आरो जि दानाय खौ जोंनिथिंबो गोबां खम जाबाय नोंसिनिथिं दा नख'रसे नख'रनै दंना गैला जोंनिथिं दा नख'रसे नख'रनै दं आरो
ओ बिदिलाय नख'रसे नख'रनैया बिदि नख'रसे नख'रनैखौबो आं बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोलाव आं नुला दख'ना दाना गाव दाना गाननायखौ आं नुनो थांला ओ बुङोबा आरो जोंनि दाथ' नुनो थांला नालाय जों लाइमोनफोरा बेफोरखौथ' रोंलांनाय नंला बा जोंनि जोंनि बिमाफोरनि अनगायै बे जोंनि इयुन उन्दै बा जोंनि फंबाय बिनानाव बा जोंजों समान आब' आब' मादै जायखिजाया एसे सोमोन्दोफोरा बारा मिथिलांलाबो मिथिलांनाय नंला बेफोरखौ आं सानो आरो नोंथां। नोंथाङालाय बेनि बागै माबाफोर सानो नामा नोंथां?
बे लामाखौ नुबाय जों जाफुबाय थानाय जाखांबोबाय थानाय लाइमोनफ्रा बेफोरखौ रोंनाय नंला आरो गोबां माने बेनि थाखाय जोंहा बर' हारिनि गोहोमा गाज्रिथार बेनिखायनो जोङो लाबोफिनांगोन आसार खान्थिफोरखौ दा जों बे
अब्ला
मा होनो रोंनाय नंला आरो बे जोंनि जा जोंनि मा होनो इयुन जोलैनि सुबुंफोरा बेफोरखौ गारनो हमसिगोन आरो मानो होनबा गोदो गोदायनि सोलि दाना जोंनि बे खाबुफोरखौ दाउ जोंनि गथ गथायफ्रा बेफोरखौ रोङाखै थांनो हाला आरो जोंनि मा होनो जोंनि बर हारिनि सिनायथिया बेनो गोमालांनो हमगोन आरो
औ औ
उ दा बे बेफोरावनो जोङो गोसो खोब गोसो होनांगौ मानो होनबा गोदो गोदायनिफ्राय बे जोंनि नेमखान्थिया सोलिबाय थानाय जोङो गुबुन गुबुन हादरफ्रावबो थांनानै जोंनि सिनायथिखौ बेजोंनो होनाय दखना गांसेजोंनो जोंखौ बर होनानै सिनायथिनो हायो बेफोरखौ जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायावबा बेखौ जोङो लाथारनांगोन आरो गुबुन जायगायाव थांबाबो जों गावनि हारि जोंनि दखनाफोरावबो गाननांगोन जोंनि गामसाफोरखौबो गाननानै थांनांगोन दा नोंथां मोन होनलाय बिदि सुबुंखौ नुनोनो थाङा थाङा
बिदिथ जोंनिथिंबो नुनो थांनाय जाला बिदिनो गोबां माने दानि जुगनि सिख्ला सेंग्राफोरा माने गाव गावनि रों आखाइनि आखाइजों मावनांगौ बा इदिनो दखना दानाय बा गामसा दानाय बिदि सिख्लाफोरखौबो नुनो थांला आरो सेंग्राफोरखौबो इदि गावनि मावनांगौ आलि दानहैनाय बा इदिनो आलि खोहैनायखौबो नुनो थांनो नागिरला नोंथां दा नोंथां जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?